हेल' नोंथां
हेल'
औ नोंथाङ खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा दसे से सम होनो हागोन ना
औ होनो हागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथां माने जोंनि मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोराव माने मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना बिदिब्ला
मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर
औ
हागोन एसेखौ
औ दे एसे फोरमायनानै होदो बिदिब्ला
अ दैज्लांनिखौ जागायनोसै होमबा ना नोंथां
औ दे जागोन
दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोंहा मेन आबाद बुङोबथ' जोंहा माइ थाखाबाय
औ नोंगौ
माइजों लोगोसे जोंहा दंफायो ओरै मा होनो बानलु ना मा होनो
औ नंगौ
बेफोर थाबाय लोगोसे सबाय सिबिं थाबाय
नोंगौ
माइ आबादनिस हेल' हेल'
खोनायाखै
हेल' हेल' नेटवार्स प्रबेम जादों खोमा आं औ खोनादों
अ
दासो खोनाबाय मोजांयै
औ नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन बेसे बेसे औ
ए बुंनोसै आं
औ जागोन दे
जोंहा माइ आबाद मावनांगाथ' जोंनो गिबि सिगांग्रो माइ बेगर बा माइ जोलै नांग्रोगोन जोंहा माइज्लि बुंङो ना इखो
औ नंगौ नोंथां
बेखौ जोंहा मोजां कुवालिटि बा मोजां नायनांगोन आरो मा मोजां र थेफा टिफि जानो मोननाय नङा
नोंगौ
बेगराहाय बेखौ जोङो माने मोजां बासिना लाग्रोबाय बिनि उनावहाय
औ नोंगौ
आरो जोंहा बेखौ दा फोनो थाखाय जोंहा जायगा नांगोन एसेसो दखरसे बा दखरनैसो आरो माने
औ नंगौ
खोथिया बानायनायनि थाखाय आरो माने नोंथां
औ औ नंगौ
त खोथाखौथ' जों बै दा दहाय जे जों मा बुंदों माइ जोलैबा बेगर होनदोंमोन ना जोंहा बेखौ जोंहा बेनिफ्राय गाजा खिलि होनो बा ओंखारहोनो थाखाय जोंहा माने बे दैयबो सोमना दोनगोन आरो दा साननै बा सानथामसो
औ
अब्ला बे समावनो जोंहा आबादखौ आबाद सरि आबाद लायनो माबा दुब्लिखौ जोंहा एवनो हाबाय नङा होमबा मिसिन ट्रेक्टरफोरजों
औ नंगौ
दैफोर सोनानै दुब्लियावहाय
औ नंगौ
त' बेखौ ज दैयाव सोमनाय बे माइज्लिखौ साननै
औ नंगौ
बेखौ जाबोखांनानै आरो बोरियाव सानल मावावनांगो आरो नोंथां मोजां गाजा बेरहोनो थाखाय
जेब्ला बे मोजां गाजा बेरो अब्ला जोंहा दुब्लिनि बे हाखौ मोजां हाब्रु बानायनानैहाय
औ
बे सारसिन आरो माने बिदिनो बेखौ जोलैखौ साजायबरनाय बे माइ बेगरखौ
औ
बेखौ जासार नायनि उनाव जोंहा मास मोनसे बा फन्द्र' दिन बा थ्रिस दिन देर माससो दोननि जायो आरो नोंथां मोजां रानो थाखाय आरो सोरबाथ माने इसिबां दोना माने बै जा मा बुङो खासिया बानायनाय बुंङो ना नोंथां जावै बुङो
औ नंगौ नोंथां
बेखौ खालामनोबा माने एसेबांसो गोबाव दोनाबाबो जायो आरो माने
औ माने जोङो जावैनायनि सोमोन्दै जोङो बारा बांद्राय मिथिया माने जोंनि जायगायाव बेबायदि बे माइ जावैनायखौ जों बारा नुनो मोना नालाय नोंथां
औ औ जेबो नङा दे
औ नंगौ
थ' बे खोथिया रायोब्ला जोंहा माने आबाद फोथारफ्राव दैफ्रा मोजां थानांगोन हाफोरा मोजां हाब्रु जानांगोन गायनो थाखाय
नोंगौ
आलि दाननायख मिथियोदा नोंथांङा आलि दाननाय होनना बेफोरखौ मावग्रोनानै जोंहा आलि खोना लानांगोन गायनो थाखाय थाखाय
औ नंगौ
थ' खोथियाखौ फुनांगोन जोंहा दैया एभेलेबल जानांगोन दे रानदों मोननाय नङा माने फोथारावहाय
औ औ नंगौ नंगौ
नङाबा हाग्राया थाब जाफिनो नालाय नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो गायनानै दोननाय जासिगोन बिदिनो मास मोनथामसो थायो नामाथाय फिथाइ मोननो थाखाय जोंहा नोंथां आंथ' बारा मिथिजोबा जाहैबाय
नोंगौ
थ' बे फिथाइ बारबाथाय आरो जोंहा मोनबाथाय हादोलाय बिदिनो आरो मेचिनाव सोदोलाय
औ नंगौ
बिदिनो आरो माइ बेगरबोफिन आरो म माइ बेगराव फैफिनसै आरो महराव
औ नंगौ नोंथां
बेगरखौ फोदोंमोन आरो बेराव फैफिनसिगोन आरो नोंथां
औ औ नोंगौ
नोंथांमोनखै जा माबायदि खालामो ओरैनोथ' होजेनखै आं बुंखाबाय मानो दायो अबस्से आं माखासे थालांदों माने हालेवनाया जोंहा मोसौजों एसे खमाल' वार्ड आरो जों गैजानो थां जोंनि ओनसोलावहाय
दा आङो माने जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावनाय जायो आङो एसे फोरमायनानै होनोसै बिदिब्ला औ बेबायदिनो औ बिदि नोंथाङा बुंखानाय बायदि जोंहा जेरै खैथा फोनो थाखाय जोंनो माने जोलै नांग्रोगौ औ जोलै खौ जोङो माने थिखनानै दोननाय जायो फैगोन बोसोराव गायनांगौ होननानै औ नङा बा जोंहा माने बेखौ हाथाय बाजारनिफ्राय जों बायनानै लाबोयो औ बेनि ओमफ्राय जोङो बेखौ माने मोजाङै जावनानै माने औ जोङो बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै माने दैयाव सान सनै सान थो गारना दोननाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माने बे खैथा थिलिखौ जोंहा माने मोसौ एबा ट्रेक्टर फोरजों हालेव फोखानानै लाग्रोनांगौ औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे हालेवखानाय लानायाव माने हाखौ मोजाङै मोनहोनानै माने नांगौ बिबांनि थां दै सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बेखौ जाय जोलैखौ जोङो माने माइलिखौ जोङो दैयाव सोमना दोनो बेखौ जोङो माने औ सानैबा सानथाम सोमनायनि उनाव बोरियाव थिखांना दोननानै जोङो बेखौ बेखौ माने थालिर बिलाइबा बे माथानि हजफोरजों माने खोबनानै दोननाय जायो आरो गाजा ओंखारनो थाखाय औ बिदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जेब्ला बे माइ माइदिया गाजा ओंखारो अब्ला जों बेखौ खैथा थिलियाव लांनानै जों बेखौ बेखौ सारस्रो सारस्रो बोनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो बेखौ फोखांनायनि उनाव बियो माने मास मोनसे फोरनि उनाव एसे गोजौ गोजौ जायोब्ला जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंहा जोंनि दुब्लिखौ मानि ट्रेक्टर फोरजों मोजाङै हालेवनानै लाग्रोयो आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने खननै खनथामाव गास खनथामाव लासै बेबायदिनो हालेवनानै गोदान गोदान आलि खोनायखौ जोङो माने नुनो मोनो आरो नों दा औ बेबायदिनो गोदोहायथ' जोंहा माने मोसौ हालेवनायफोरजोंसो हालेवोमोन नालाय नाथाय दानियाथ' जों मोसौ हालिजों माने हालेवनायखौ नुनो मोनला होनना बुंनो हायो औ माने औ गासैबो सुबुङानो माने ट्रेक्टरजोंसो हालेवो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जोङो औ माइ गायन माइ गायनो गोनां हाखौ जों माने मोजाङै फोमोनना लाखानानै जोङो माने खै खोथियाखौ माने फुनाय जायो आरो नोंथां औ फुनानै माने आखा आखा खानानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा जोंनि गायनाय जायगासिम लांनाय जायो थै आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंनाथ' दा दानि जुगाव मानि बेबायदिनो ट्रेक्टरजों गोबां बिगा बिगा हा हालेवो नालाय बेनिखायनो जोंहा माने गोबां सुबुं लानानै जोङो जि जोन जिबाजोन बेफोर बायदि सुब माने आइजोफोरखौ लानानै माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां औ गोदोहायथ' जोंहा माने मोसौ हालिजोंसो हालेवोमोन नालाय जोङो बेनिखायनो जोंहा सानै साथाम साथाम बेबायदिल' माइ गायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोङो बेबायदि सानै साथाम माइ गायनायखौ नुनो मोनला गोबां गोबां माने माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो माइखौ गायखांनानै औ जोङो माने जेब्ला माइ गायखांनायनि उनाव बे हाग्रा ओंखारना जोंहा बेयाव हाग्राखौ थैनो थाखाय जोङो हाग्रा थैनायनि मुलिबो सारनाय जायो आरो नोंथां औ बे औ बेबायदिनो जों माने जेब्लानो माइआ मोनो अब्लानो जों माने बे खौ हायजिर खामला होनानै हानानै माने औ दानियाथ' दानियाथ' ट्रेक्टरनि जुग जाबाय नालाय जोङो बेखौ हानानै माने न'सिम लाबोनाय जायो आरो नोंथां औ न'सिम लाबोनायनि उनाव जोङो माने बेखौ गोदोहायथ' जोंहा मोसौ हालिजोंसो माने मारा नायोमोन दानियाथ' जोंहा माने मा होनो जोङो ट्रेक्टरफोरजोंसो मेसिनजोंसो माने मारा नायो आरो नोंथां औ मारा नानायनि उनाव जोङो माने बे माइखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा बे जिगाबाबो गोबां मुलाम्फायो जोङो फाननानैबो रां मोनो औ जोङो माइखौ फाननानैबो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ जों जोंनि माने बर' सुबुंफोरा माने बांसिनानो जोंहा बर'ल' नङा माने गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो माइ आबादखौ मावखायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा मेसें बोथोरावबो जोंङो गोबां आबाद मावो जेरैहाय माइ गायखांनायनि उनाव जोङो नारा थिलिखौ हालेवनानै जोङो माने बेसर फोनाय जायो आरो नोंथां औ
औ औ
औ बेसर फोनानैबो जोंहा माने गोबां मुलाम्फा आरजिनो हाया मुलाम्फा जायो जोंहा बेबायदिनो गोबां जोङो बिगा बि फोनानै जोङो माने गोबां माने फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ फाननो नङाब्ला मानि जोङो गावबा गाव न'आव जानो थाखायनो बिगासे बिगानि बिदि फोना लायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङहा माने जोङो बेसरनिफ्राय थाव गुबुन मोनो नालाय जोंहा माने बेखौ फैयोब्ला माने माने मुलाम्फाबो जायो आरो नोंथां जोङो एसे एनै फाननोबो हायो औ बेबायदिनो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो मटरफोरबो फोनाय जायो जेरै जोङो आलुफोरबो गायनाय जायो औ बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां लाइ लाफा बेफोरबायदि फोनानै लायो आरो औ बेबायदिनो जोंहा आलुखौ मारै गायो होनोब्लाथाय जोङो माने आलिखौ जोंहा माने खैथा थिलिखौ माइ गायखांनायनि उनाव खैथा थिलिखौ माने दोनखानाय जायो आरो जोंहा माने बेखौ मेसें बोथोराव आलु गायनांगौ होननानै माने दोनखानाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ खौ माने मोसौ बेफोर जोङो बेखौ जोङो ट्रेक्टर एबा मोसौफोरजों हालेवखानानै लानाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहाथ' आलुआथ' जोंहा माने बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दोङो फिसाबो दङ गोदोरबो दङ बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ आलु बिदानखौबो जोङो थिखाना दोननाय जायो नङाब्लाबो जों बेखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो
उम
औ लाबोनानै जोंहा माने बेखौ मोजाङै हाखौ फोमोननानै बेनि हा हाथर थायोब्ला हाथरसाफोरखौ जोङो माने बुख्रेबग्रोजोबना लायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा हाया माने गुन्दै गुन्दै जायोब्लाथाय माने जोङो बेखौ नांगोलजों गोलाव गोलावसिन बोनानै लानाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोङो माने आलुखौ जोङो आलु बिदान बायनानै लाबोनायफोरखौ जोङो माने एसे जानगार जानगाराव गायनाय जायो आरो औ गायनानै जोङो माने बे आलु गायनायावनो जोङो माने लाव दं लाव बेगरबो होफानाय जायो आरो नोंथां औ बे लाव बेर हरखौबो जोङो माने आलुजोंनो होफानाय जायो बिनिफ्राय जोङो माने आथिंजों माने जोङो बे हाखौ जोङो आलु आलुनि हाखौ जों आथिंजोंनो खोबोनाय जायो आरो नोंथां औ बे बिदिनो जोङो माने खायसे आलुखौ जोङो बिबार बारनायबो नुयो आरो खायसे आलुखौ बिबार बारिबो नुयो दंफांखौ अ बेबायदिनो दान मोनथामसोनि उनाव जोंना बिफाङा थैयोब्ला जों आलुआ जाबाय होननानै मिथिनो हायो आरो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ बुरनानै माने फाननो लांनानैबो जोंहा माने बांग्रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने आबाद मावनानैबो गोबां माने न'खर जौगाहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों माने आबादनि सोमोन्दै रायजलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ गोजोनबाय दे
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।